हेलौ खोनादोंना नोंथाङा औ
हो
औ खोनादों नोंथां दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ आङो दायो ओरै दं ओरैनो
औ औ औ औ औ नोंथांजों अ नोंथां आङो ओरैनो दङ' अ नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन । सावरायनो हागोन ना मायहाय औ ओ टपिकआ जादों ओ जोंनि ओ बर' हारिनि गोदोनिफ्राय दासिमहालागै माबायदि सोलायनाय फैगौ सोलोंथाइनि बेलायावहाय फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ।
थाइनि बेलायावहाय औ।
दायो जोंहा जेनेबा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जेनेबा जा गोदो- नि समावहाय जेनेबा बांद्राय जोंहा सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनामोन आरो जायनि जाहोनाव जोंहा खाथि खाला जेनेबा बिदिनो स्कुल बिदिनो कलेज बिदिनो बायदिसिना ओ जोंहा सोलोंथाइनि बागै जोंहा एसे माबा गैयामोन आरो औ दा नाथाय जोंहा खाथि खाला सोलोंथाइफोरा मोनफ्रोमबो गामिफ्रावनो जों थानायखौ नुनो मोनसै आरो नाथाय गोदो- जोङो जुदि जों सोलोंथाइ लानो ओ लानो नांगौब्ला जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगासिम माने गंथाम गंब्रै गामि जोङो बारलांनांगौ जायोमोन आरो गोबां गोजान गोजान जेनेबा थांनांगौ जायोमोन। बेबायदिनो जोङो जेनेबा हान था मेलानि थाखायबो जोंहा मोजां नङामोन जेनेबा गारि साइकेल बेफोरबायदिनो गोबां जोंहा बेफोरनि सायाव जोंहा थांनो हायामोन जों आरो होनबा थांगौ जायोब्लाबो जों थाबायनानै थांगौ जायो गावनि आइथिंयै आइथिंजोंनो दा जोंहा बेफोर बायदि। बिदियावनो जोंहा गोबां सोलोंथाइ लानाया खम जादों आरो जेरावहाय जोंहा खाथि खाथि खाला जेनेबा फरायसालि गैयैफोरनि थाखायबो जोंहा बेबो मोनसे प्रब्लेम जाहैबाय। दा जोंहा बेयाव थांनो थाखाय जा हानथा-मेला जेनेबा ओ प्रब्लेम जायोमोन जेनेबा जों गारि बारा गाखोनानै थांनोबो जोंहा गारि गुरायानो गैया बे समावहाय जेनबा जोङो साइकेलफोरबो गैया माजों थांनो बेफोर बायदिनो जावनाव जोङो माने गोबां जेनेबा गोदान समाव सोलोंथाइ लायैखौ जों नुनो मोनो आरो। जायनि थाखाय जेनेबा ओ जोङो मावनाय दांनायफोरावनो गोबां गोसो होनाय। बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दा जेनेबा गोदोनि मानसिफोरखौथ' जेने मानसिफोर एबा सुबुंफोरखौथ' जोङो नायोब्ला जोंनि गामियाव। ओम दायो एसे खमखौनो जों नुनो मोनो आरो जेनेबा सोलोंथाइ लानाया दा हायेस्ट जेनेबा गोजौसिन सोलोंथाइ लानाय होनोब्ला जोङो क्लास टेन टुयेल्भ ओ बिदिनो बेफोरथिमबो फरायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो माखासेफ्राथ' जेनेबा आन्दार मेट्रिक मेट्रिक फेल जानानै थानायखौबो जों नुनो मोनदों औ नाथाय दानि जुगाव जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय जेनेबा फरायनायनि ओ बिथिङाव जेनेबा जोंहा हानद्रेदआव नाइन्टि पर्सेन्टसोआनो जोंहा एसे जौगाबाय होनखौ जों बुंनो हायो दा जोंहा मोनंफ्रोमबो न'ख रावनो जेनेबा जोंहा ओ गोबां जेनेबा सोलोंथाइ लानाय जेनेबा बिए एम ए बेफोरबायदिनो आरो गोबां गोबां बि एस सि एम एस सि बेफोरबायदि फरायनायखौ जों मोननो हासै आरो जेनेबा न'खरफ्रोमबो बेनि जाउनाव दा सोलोंथाइ जेनेबा सोलोंथाइ ' जोंनि मोनसे ओ जेनेबा गोनांथार मोनसे ओ माबा आरो जेनेबा ओ जेनेबा जोंहा दा सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंहा जेबो माने खामानिफोरखौनो जोंहा आजिखालिज मावनो हायैखौ जों नुनो मोनसै आरो जेनेबा जों दा माबा मोन जोङो खेथि बाथि मावनो थाखायब्लाबो दा सोलोंथाइनि गोनांथार मानो होनोब्ला जोंहा दा ओ जेनेबा जों मोनसे खेथि आबाद आबाद मावनोब्ला होनानि जेनेबा गोनांथि जायो जेनेबा हासार होनांगौ आजिखालिथ' जोङो हासार बाहायसै नङा होमबा सरखारि हासार जेनेबा रासायनारि मुलिफोर बाहायनाय जासै दा बेफोरबायदियाव जोंहा माखासे मेडिसिन बाहाय बाहायनो थाखाय जोंहा बेफोरनि जेनेबा बेसेबांखिनि जखानायखौ जोङो मुलिखौ होनांगौ बे ओ जेनेबा मैगं बा थाइगं जेनेबा आबादा हासारफोरखौ जोङो से बिगासोयाव जोङो जेसेबांखिनि हासार होनांगौ जों बेफोरखौ नायनो रोंनाय जानांगोन आरो नाथाय जोङो दा बेफोरखौ नायनो रोङा लासिनो जों जुदि फराय फरायनो रोङालासिनो जों जुदि जानला मोनला होयोब्ला जोंहा माखासे जानो गोनां जेनेबा जेसेबांखिनि आबादखौ जोङो मोननांगौ बे बेसेखिनिखौ जोङो मोननो हायाबो जानो हागौ आरो जेराव जोंहा गोबां ओ खहा जागोन आरो जेनेबा बेनि जाउनाव जोंहा रां रुफा माखासे जोंहा गारनानै आजिखालि जोङो गोबां खेथि मावनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरबायदियाव जोङो गोबां खहा जायो आरो जेनेबा जोंहा ओ खेथिफोरखौ जोंहा मोजाङै फसलफोरखौ जोंहा मोजाङै दैखांनो हाया हायाबोला जेनेबा जोंहा न'खर खुंनायावबो जोंहा रां रुफानि गोनांथि जायो नङा होमब्ला दा जोङो बेफोरबायदि जोङो खहा जायोब्ला जोहा न'खर खुंनायाव एसे प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो दा सोलोंथाइ होनोब्ला जोंहा सोलोंथायाइयानो मोनसे ओ मोनसे गोनांथार गुदिसिन मोनसे हाबा आरो जों दा सोलोंथाइखौ बयहाबो जोंहा लाथारनांगौ नङा होमब्ला दा औ दा ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जिउआव खाना होनाय बायदि जायो आरो आरो दा जोंङो गुबुनजोंबो जेनेबा थगायजानो हागौ बेफोरबायदिनो आरो दा जोंनि गामियाव दा जोङो गोबां ओ फरायनायनि सायाव जोंहा गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय मानो होन होनोबा दा जोंहा माखासे साख्रि बाख्रि मोननायफोरबो जोंहा सुबुं फोर दंसैनो जेनेबा दा जोंहा सोलोंथाइ थायोब्लासो जोंनि समाज गामि एरिया बेफोर जोंहा जौगानो हमो सोलोंथाइ गैयाब्ला मोनसे सोलोंथाइ गैयि जायगानि सुबुंफोरा सुबुंफोरनि साननाय हनाया बेलेग जायो आरो ओ खायसे जेनेबा गुबुन मोनसे जायगानि सोलोंथाइ लानाय गोनां सुबुंफोरनि ओ साननायफोरा बेलेग जायो आरो दा नोंथाङा नोंथांमोननिथिं जेनेबा सोलोंथाइ लानायफोरा माबायदि आवगायबोखो गोदोनिफ्राय बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां औ
गोदोनि ओ समफ्रावथ' सोलोंथाइनि थाखाय जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंसो सोलोंथाइखौ लानो हायोमोन ओ जायनि जाहोनाव ओ खाथि खाला फरायसालि इउनिभारसिटि गैयामोन आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव बो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो गाननाय जोमनाय फोरखौ मोनगानोमोन आरो ओ फरायसालि ओफरायसालियानो जोबोद गोजान गोजानाव खामोन आरो गोदोनि दिनावहाय आरो ओ थाङा बेनि थांनायनि थाखायबो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंसो ओ साइ खेल थाबायनानै थांनांगौ साइकेल गैया गारि गैया गोदोनि दिनावहाय जोबोद खस्थ' थनि गेजेरजों थाङोमोन आरो ओ फरायनायावबो जोबोद खस्थ'मोन ओ जायनि जाहोनाव ओ मास्टारफोराबो गोबां हायार सेकेण्डारिनि गोबां गोजौ ओ सोलोंथाइ गोनां मानसि ओ नङामोन मास्टारफोराबो जायनि जाहोनाव फरायसाफोरनो बारा मोजाङै गियान होनो हायामोन आरो जायनि जा जाहोनाव जोंनि बे गोदोनि सोलोंथाइनि बेलायावहाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोंनि बर' माहारिफ्रा सोलोंथाइ लानांगौ जानानै फैदोंमोन आरो बेफोर औ आरो बेफोरो दानि मुगायाव गोबां सोलायबोबाय जायनि जाहोनाव खाथि खालानो जायगा जायगा खाथि खालानो फरायसालि आरो कलेज बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनग्रा जाबाय जायनि जाहोनाव गामि गालानि गामि गथ'फ्रा जेरै बेफोराव फरायनानै गावनि जिउ लामाफोरखौ सांग्रां एबा मोजाङै जौगालांनो हायो आरो बेफोर सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो सोलोंथाइयानो जादों मानसिनि जिउनि मोनसे थांखि जायनि जाहोनाव सोलोंथाइ गैयाब्लानो खाना सोलोंथाइयानो जादों जनि जोंनि जिउआ सोरां लाबोग्रा सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो जोंनि सोरबिथिं दिं नुनाय गेना गोरोन्थि
औ
दिं गेना गोरोन्थि समाज फोसाबनाय समाज फोसाबनाय सुबुं फोसाबनाय हारि फोसाबनाय गावजों गाव एना एनि सानलायलायि बायदिफोरखौ बुजिनो सोमजिनो थाखाय जोङो गासै सोलोंथाइखौ नांगौ जानानै बुंथारो आरो आरो मावनाय दांनाय बेफोर नि बेलायावबो जोंङो सोलोंथाइखौ नांगौ जानानै दङ जेराव जायनि मावनाय दांनायफ्रावहाय जोङो दानि जुगावहाय गोबां रोखोमनि रासायनारि मुवाफोर बाहायनाय जायो जेरै हाग्रा थैनाय मुलि हाग्रा थैनाय मुलि हासार बाहायनाय मुलि मैगं थाइगंआव सारनाय मुलि
औ
औ आरो बेफोरखौ सिनायनो सिनायनो ओ थिनो थाखाय जोङो फरायनाय आरो सोलोंथाइ गोनाङा जोबोद गोनांथार जायनि जाहोनाव आं बे फोरखौ जोङो गाव गावनि आबाद फोथारफोरावहाय मावनाय दांनाय आबादथिलिफोरावहाय खम बारा होयोब्ला जोङो गावनि ओ खस्थ'यै मावनाय आबाद ओ मावनाय आबादथिलिफ्रा आ गोबां खहा जानो हागौ खम बारा होयोब्ला आरो ओ जोंनि दायो गामिफ्रावहाय ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै जोङो गामि गफाफोराव ओ गोदोनि बोराय बेन्थ'फ्रा जायनि बेलायाव बा मोन मिथिं दावथिंफोरावहाय मोनसेबो बाथ्रा मिथिनो एबा सोमजिनो ओ हाया आरो औ आरो दानि जुगाव बेफोरबायदिया गासिबो सोलायबोनो हमदों जायनि जाहोनाव ओ उम गामि गामि ओ गोरों गोरा सुबुं गोबां नांगौ जानानै दङ जायनि जाहोनाव गामि गोरा गामिनि गोरों गोरा सुबुंफ्रा गामि ओ सालायनो हायो जायनि जाहोनाव गामिनि गोरों गोरा सुबुंफोरखौसो जोङो
गामि दैदेननानै
थाखाय गावबुरा लेङा फादगिरिया फादगिरि बायदिफोरखौ होनांगौ जायो जायनि जाहोनाव अ जायनि जाहोनाव ओ दानि मुगाफोरावहाय गोबां ओ स ओ समाजनि बायदि बायदिफ्रा ओ जायनि जाहोनाव ओ लाइजाम हरनाय जायो लाइजाम बेफोर लाइजाम बायदि बायदि ओ सिटिक बेफोरखौ फरायनो थाखाय जोङो गामि दैदेनगिरिफोरा गोरों गोरा जानाया जोबोद गोनांथार । बेफोरखौ औ बेफोरखौ जोङो बेनि थाखायनो जोङो ओ जोंनि समाजाव सोलोंथाइया जोबोद
औ सोलोंथाइ थायोब्लासो माने मोनसे गामि दैदेननायाव जेनेबा जोंहा गोबां माने गोग्गो औ मोनसे गोग्गो जेनेबा आब्रुथि गोनां गामि हिसाबै जोंहा ओ दानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां औ
दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे टपिकनि सायाव सावरायनो मोननानै
औ
दे दे होमबा
औ दे नोंथां।